नोंथां हेल'
औ खोनादों खोनादों ।
औ दिनैनि बे सानजौफु समावहाय ओ नोंथांखौ आं कल हरनायजों लोगोसेन फन खालामनायजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय नोंथां ।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय ।
औ थारैनो दिनै ओ जोङो माखासे आयदायाव रायज्लायनो आखायाव लादों आरो नोंथांखौ बे आयदायाव सावरायनो बा सावरायफानो लोगो मोननानै बा नोंथांनो नोंथाङा आंनि फुंखौ हमनायनि थाखाय बा रिसिभ खालामनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना बे आयदायाव सावरायनो थाखाय?
हागोन हागोन मा आयदाखौ सावरायगोनबा नोंथां?
औ आङो सावरायनो सानदों सुबुं सम्पद लोगोसे बेनिनो मोनसे ओ हा गुबुंले जानाय ओ बिनि आयदायाव जोङो सावरायनो आखायाव लादों नोंथाङा जुदि सम मोनोब्ला जों सावरायनायखौ जागायनोसै नामा ओम नोंथाङा मि मिथिगौना ओ जेरावनाखि हा गुबुंले जानाय बेफोरनि सोमोन्दै जानांगौ नोंथाङा एसेबाबो खोनाबोबाय बा एसेबाबो फरायबोनानै मोनबाय? आ होनबा नोंथां थां हाया माबोरैहाय गुबुंले जायो आरो हाखौ ओरै माबोरैहाय रै रैखा खालामनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे आरो हायाव जोङो मा मा खालामनानै जिउखौ खुंलांनो हायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ औ जोंनि हा गेब्रेंनाय होननानै बुंब्ला जों बिदिन्थिजोंनो सावरायलांनोसै । अ हा गेब्रेनाय होननाय लोगो लोगोनो जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि बागै नायोब्ला जोंहा बर'फ्रा गाहाय आबाद हिसाबै जोङो माइ आबादखौनो मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
बा माइ आबादखौनो नायदो माइ आबादाव जोङो गोदो गोदाय ओ जोङो मिथिंगायारि हासार एबा जोङो न'आवनो बानायनाय हासार एबा जिबियारि हासारफोरखौ बाहायोमोन बिदिन्थि हिसाबै जोङो गोबोरखि आरो गोबां खानस्रिखि बायदिफोरखौ जोङो हासारनि थाखाय बाहायोमोन नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो रासायनारि आदबै बाहायनाय माखासे हासार बाहायो । बिनिनो गेजेराव जों नुनो मोनो दिनै इउरिया पटास बायदिफोरखौ जोङो दिनै बाहायनायखौ नुनो मोनदों आरोना । बेफोरनि गेजेरजों माखासे हा फोराव जायफोरा माने माखासे जिउसा फोर थायो। जिउसाफोर थानायजोंनो बेफोराव आबादफोरा मोजां जायो नाथाय बेफोर हासार बाहायनायनि गेजेरजों बैफोर जिउसाफ्रा थैलांजोबो। आरो हा गेब्रोंनाय महरै जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां
रासायनारि हासार होआब्ला माने आबादफोरानो जाया होननायखौ जोङो गोबां खोनानो मोनो आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जों बुंनो हायो हा गेब्रें जादों आरो बेफोरनि अनगायैबो बो जों नुनो मोनो जेरै जोंनियाव हा गेब्रेंनाय होननाय लोगो लोगोनो जोङो प्लास्टिक बाहायो जों आथिखालाव गोबां बे प्लास्टिक फोरखौ जोङो हा सिङाव फबना दोननायनि गेजेरजों जोंहा गोबांनो उसुबिदा जायो होननानै जों बुंनांगोन मानोना जों मिथिनाय बायदिब्ला प्लास्टिकआ थाबैनो सेवा नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नगौ नोंथाङा थारैनो बुंदों।
बेखौ फबना दोननाय लोगो लोगोनो हाया गेब्रेंनाय जानायखौबो जों नुनो मोनो। बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां जेरै दारिमिन एबा इन्डास्ट्रिफोराव गोबां नाङि मुवाफोरखौ जोङो जानला मोनला गारनाय जानला मोनला फबनाय जायफोर जिरादफोरा माने सेवनो रोङा बेफोरखौनो हा सिङाव फबना दोननाय। जों बेफोरखौबो गेब्रेंनायनि मोनसे बाहागो होननानै बुंनो हागोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
याव बेखिनियानो नोंथांनि बायदिब्ला जोंनियाव नुनो मोनो। माबादि हा गेब्रेंनाय गेब्रेंनाय जायो नोंथाङा आंनो फंनैसो खोनथानानै होलाय।
औ हागोन नोंथां जोङो हा गेब्रेंनाय बा हाफोर बेखौ जोङो सुबुं सम्पदावबो लानो हायो नङा होमबा मानो होनबा हाया। जोंनि सुबुंनि मोनसे ओ गोनां थार ओ मोनसे बेसाद बा मोनसे माबाखौनो होननांसिगोन नङा होमबा नोंथां? जेरावनाखि जोङो थांनानै थानो थाखाय बायदि रोखोमनि आबाद बायदि रोखोमनि ओ बिफां लाइफां गायनानै आरो बायदि रोखोमनि बिबारफोर साजायनानै जोङो ओ बुहुमखौ समायना बा मिथिंखौ मिथिंगाखौ समायना खालामनो हायो । नङा होमबा नोंथां नाथाय नाथायबा बिनि गेजेरावनो जोङो हा गुबुंले जानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ दिनै सुबुं अनजिमाया जेसेबांनो बांदों एसेबांनो ओ हानि हानि गुबुंले जानायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
औ दा जोङो थाङो नोंथाङा दहाय जेरै बुंलांखाबाय जे आबाद मावनो थाखाय जोङो दानि मुगायाव गोनोखोआरि मुगायाव जोङो माखासे रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनावहाय बैफोर हाफोरा ओ गुबुंले जाबोबाय जेरावनाखि जोङो आबाद मावनानै नांगौ ओ ओरैनो हासार होआलासिनो आबाद मोनै बायदि जालांनो हमबाय बेखौ बे खौबो जोङो मोनसे बिदिन्थि हिसाबै साननानै लानो हायो लोगोसे यैनो दिनैनि दिनावहाय ओ जेसेबांनाखि जायगायावनो नो थां बा बबेबा दखानावनो थां बबेबा ओनसोलावनो थां दिनै माबा मोनसे बुस्थु लाबोनोब्ला बा माबा मोनसे बुस्थु नांगौ जायोब्ला जोङो ओ बै बैनिखौ हरनो थाखाय प्लास्टिक बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ औ
बैफोर प्लास्टिकफोरखौ लाबोनानै जों ओ मोजाङै सावनानै गारिनि जाउनावहाय बैफोरो हाजों लोगोसे हाजों लोगोसे जानानै बैफोरो हाखौ खहा खालामो जायखौ जोङो हा गुबुंले जानाय होननानै बुङो । नाथाय आथिखालाव बुंनो थाङोबा ओ मोनफ्रोमबो जानायजोंनो मोनफ्रोमबो जिउनि जिउ खुंनायाव जेसेबांनाखि ओ बायदि मुवा बेसाद नांगौ बैफोर बुस्थुआ प्लास्टिकजोंनो बाहायजानाय जिहेथु बेनि जाउनावहाय जोङो प्लास्टिकफोरखौ जानला मोनानला जेराव मेराव गारो जेरावनाखि ओ हाजों फबजायो बा हानि सिङाव थायो नाथाय बैफोर प्लास्टिकफोरा ओ थाबैनो सेवलांनायनि जाहोनावहाय माबा मोनसे गायोब्ला बै प्लास्टिकआ एसे खहा खालामो होननानै जों मिथियो आरो बैफोरनि फ्रायनो जोङो मिथिनो हायो जे हाया गुबुंले जादों होननानै नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
दा जों बुंनो थाङोब्ला हाखौ माबैहाय रैखा खालामनो हाखौ जोङो रै रैखा खालामनोबा ओरैबायदि रैखा खालामनांगोन जेरावहाय जोङो माइ आबाद जाया बा माबा मोनसे आबादफोर जाया बा जेरावनाखि प्लास्टिकनि अनजिमाया बारा जाबोगासिनो दं बैफोर खौ जोङो बाहायनायखौ खम खालामनांगोन । प्लासटिकनि प्लासटिक जायगा आव माखासे ओ ले लेखा बायदिसिना बा लेखा धोरोमनि बा लेखा बायदि बेफोरबायदि बुस्थु सोनो हागोन नामा मोनफ्रोमबो मुवा बेसादाव बेसाद हरनायाव बैफोरजों हरनो हागोन गोन नामा जों बेफोरखौ साननांगोन । लोगोसेयैनो मोनफ्रोमबो प्लास्टिक मोनबोनायखौ जोङो न'आव लाबोनानै बा लामायाव मोननाय प्लास्टिकफोरखौ न'सिम लाबोनानै बा बबेबा जायगायाव ज'मा खालामनानै जों बैफोर प्लास्टिकफोरखौ सावनांगोन। होमब्लानासो औ होमबाना जोङो हा गुबुंले जानायखौ जोङो रैखा रैखा खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो खार खानाया कारखानानि बाथ्रा बुङोब्ला बिथांमोना बायदि मुवा बेसाद गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय लाबोनानै बैयाव पेकिं खालामनाय जिहेथु मुवा बेसाद प्लास्टिकनि बुस्थु बैफोरखौ बिथांमोनाबो जुदि सावनानै गारोब्ला बा माबा माबा मोनसे जायगायाव थुबुर खालामनानै बेखौ रिसाइकेल जुदि खालामफिननो हानाय मुवा बेसाद बानाय जानांगौ हा गुबुंले जानाया खमायलांगोन होननानै आं सानो। नङा होमबा नोंथां? नोंथांनि बेल औ नोंथांनि बेलायाव आं सोंनो सानोदि जे हाखौ जों माब्रैहाय रैखा खालामनो आरो हा गैयाब्ला बा हायाव जुदि जों आबाद मावनानै जानो हायाब्ला जोंहा मा खहा जानो हागौ। जोंनि जिउ खुंनाय राहायाव बेखौ नोंथाङा एसे खिन्थाना होदो।
औ हा गेब्रेंनायखौ जों होबथानायनि राहा लामाखौ जों गोबाङानो नुनो मोनगोन जेरै जोङो नोंथाङा बुंलांनाय रासायनारि हासार बाहायनाय अदेबानि जा रासायनारि हासारफोरखौ बाहायनाय। फोथारैनो एसे खम खालामनायाबो मोनसे आहा गेब्रेनायखौ हमथानायनि राहा लामा जागोन होननानै आंबो सानो मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै रासायनारि हासार बाहायनाय लोगो लोगो गोबां हायानो उननि उननि समनि थाखाय आबाद मावजायै जाहैनोबो हागौ। बेनि थाखाय जोङो जेब्लाबो ओ जोंनि न'आवनो बानायनाय जा। मिथिंगायारि हासार बैफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां बाहायथारनांगोन। जेरै नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय बेफोरनि अनगायैबो जोङो। जेरै प्लास्टिक प्लास्टिकनि बाहायनायनि सोलाय जोङो गुबुन जोंनि दोरोङारि जाय माने जिबियारि माने थाबैनो थाब सेवनानै थां थाङो जेरै जों गोदोफोर बाहायबोदोंमोन। प्लास्टिकनि अनगायै जोङो प्लास्टिक बाहायनायनि सिगां सिगां जोङो थालिर बिलाइ थालिर बिलाइफोर जों जेरै जुनानै हर दोंमोन। थारैनो जों बेफोरबायदि जु बाहायोब्ला थारैनो एसेब्लाबो माने जोङो हा गेब्रेंनायखौ हमथानो हागोन आरो बेफोरनि अनगायैबो जों नुनो मोननाय जेरै ओ कलकारखाना एबा इनदास्ट्रि मट्रिफोरनिफ्राय जाफोर गाज्रि मुवा बेफोरखौ जाहाथे जोङो जानला मोनला जायगायाव गारालासिनो मोनसे जायगायाव गारनानै बेखौ फोजोबस्रांनायनि एबा सावनाय एबा माबा मोनसे बेखौ ओ प्लास्टिक महराव दोनै बेफोरबायदि खालामथारनांगोन आरो लोगोसे जों नुनो मोनो आथिखालाव गोबां देहा फाहामसालिनिफ्राय ओंखारनाय बिजि सेरन्स बायदिफोरखौ जानला मोनला जायगा जायगायावनो माने लांदां जायगायावनो गारनानै दोनो बेफोरो मोनसे खोब गाज्रि जायो होननानै आं बुं बुंनो सानो बेफोरखौ जुदि मोजाङै मोजां ओ फोजोबस्रांनायनि राहा लामा लायोबा मोजां
औ थारैनो नंगौ नोंथां
बिदिनो गेब्रें लांनानै थाङोबा होमब्ला जोङो थारैनो उन समाव ओरैबायदि खैफोदाव गोल्लैगोन जे ओ जानाय आदारनि थाखाय जोङो भुगिनांगोन आरोना मानोना ओ हाया आबाद मावनो हायानो थायाब्ला जों माखौथो जानो होननानै जोङो बिदि जाहैगोन बायदि नुयो आरो
औ नंगौ थारै थारैनो नंगौ नोंथां गोदोनि औ औ गोदोनिखौ नायोब्ला जों दा गोबां हानि गुबुंले जानायखौ बांसिन नुयो होननानै जोङो साननानै लानो हायो होमब्ला नोंथां दिनैनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय ना
औ दे दे गोजोननाय थाबाय